औ नोंथां
ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
आं दा ओरैनो दंथ'यो नोंथां
नोंथांजों ओ कल हरनायनि जाहोनानो जादों नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां हागोन।
औ ओ बिदिब्ला नोंथां औ बिदिब्ला नोंथां ओ ओ नोंथांजों ओ जौ बानायनायनि सोमोन्दै ओ नोंथाङा जौ खौ माबायदि बानायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां हागोन।
औ बिदिब्ला नोंथाङा ओ जौ बानायनायनि सोमदै सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो नोंथां?
औ नोंथां हागोन र'
औ
ओ जौखो जौखो गिबियावनो मा होनो माइरं जखाय माइरंखौ संग्रोयो संनानै बिनि उनाव ओ मा ओंखाम बायदि संना लायो आरोना बेखौ संखांनानै जों औ मोनसे प्लास्टिकआव गुसु जाहोनो थाखाय एर'ना दोननाय जायो आरोना बेनिफ्राय
दसे गुसु जा गुसु जाबोला बाखार बाखार फोननानै बा एमाव फोननानै प्लास्टिकआवनो दोननानै बेखौ बुथुमनाय एबा खानानै दोननाय जायोना बेनिफ्राय बेखौ जों सानब्रै एबा सानबानि उनाव सावनाय जायो आरोना
औ नंगौ नं
बेनि बिदिनो जौफोर जौखौ बिदिनो बानायनाय जायो आरोना बेयो मोनसे बर' बर'फोरनि लोंग्रा मुवा आरोना
औ नंगौ नोंथां
बे जौआ जोंनि बर'फोरनियाव नुनो मोनो आरो
औ नंग
बेफोरबादिनो बेफोरबाददिनो जौखौ जों बा माइ माइब्रानि माइरंजोंबो बानायनो हायो
नंगौ नोंथां औ
माइब्रा माइरंजोंनो बानायो आरोोना आरो जखाय माइरं बेफोरजोंनो बानायनाय जायो आरो जौखो नोंथा नों थांनि बादिब्ला जौखौ आरो माबायदियै बानायबावो नोंथाङा फंनैसो होनो एन्सार होनो हागौ नामा
औ नंगौ नोंथां हागोन नोंथाङा दानिसो बुंलांनाय बायदि बिदिनो जौखौ जोङो गिबियावनो दखान एबा बाजारनिफ्राय माइरं इखुर बायनानै लाबोनांगौ जायो नोंथां बेबायदिनो माइरंनिंखुरखौ बायनानै लाबोखांनानै जोङो बेबायदिनो खान्थायाव जोङो होनानै बेखौ संनाय जायो नोंथां माइरंफोरखौ संनाय जायो बेबायदिनो संखांनायनि उनाव बेखौ बेबायदिनो गुवार धारा एबा गुवार प्लास्टिकाव जोङो गुसु खालामनो थाखाय एर'ना दोननाय जायो नोंथां ओ बेबायदिनो नोंथां ओ जौखौ एरनखांनानै ओ बेबायदिनो जोङो एमाव जायखौ जोङो ओ जौआव फाननाय जायो नोंथां ओ खौ जोङो ओ बेखौ मोखोना बिलाइजों मोखोना बिलाइ आरो न'नि माइरंखौ देनानै गुन्दै खालामनानै लारु सिथुमनानै दोननाय जायो नोंथां जे जायखौ जों एमाव होननानै बुंनाय जायो। ओ बे एमावखौ ओ बे माखौ जोङो बे ओ ला बेबायदिनो एरननानै दोननाय ओ एरनानै दोननाय जोंना मा ओ जौखौ ओ-ओ बेबायदिनो जों ङो एमावजों एमावखौ सुफ्रुनानै बे बेबायदिनो फोननाय जायो नोंथां जौआव ओ बेबायदिनो सिफ्रुनानै फोननानै बेखौ ओ ओ फोनखांनायनि उनाव जोङो बेखौ जोङो खाथबना दोननाय जायो प्लास्टिकआव खाथबना दोननानै बेबायदिनो जोङो सान औ सानसे बा साननै बा सानथामनि उनाव बेखौ जोङो ओ सावनाय जायो नोंथां जायखौ जोङो सेरेब होननानै बुंनाय ज ओ बेनिफ्राय जोङो सावखांनानै बे सेरेब ओ जायखौ जोङो सेरेब बा जौ होननानै बुंनाय जायो बे जौआ गनानै बेखौ जौ खौ जोङो ओ फाननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो बे जौखौ जों गोजान गोजान जायगायावबो फाननो हायो नोंथां जोंनि खाथि खालानि हाथाय बाजारनि अनगायैबो जों गोजान गोजान जायगायावबो फानहैनानै गोबां रांखावरि खामायनायखौ नुनो मोनदों नोंथां। बेबायदिनो नोंथां ओ जौखौ ओ बेबायदिनो जौखौ जोङो गोबां सुबुंफोराबो लोंनानै ओ-ओ गावबा गावनि जिउखौबो जों खहा खालामना लानायखौ नुनो मोनदों नोंथां। ओ जोंनि ओनसोलाव नोंथां बेबायदिनो जौ लोंनानै गोबां बांद्राय जौ लोंनायनि जाहोनाव ओ बेबायदिनो ओ आथिखालावथ' गारि मथरा बांद्राय जाबाय नालाय नोंथां बेबायदि नो बांद्राय जौ लोंनानै गारि मथर सालायनानै बेबायदिनो गोलैनानै एक्सिडेन्ट जानानै गाव गावनि जिउखौ खहा खालामनाय गोबां नुनो मोनदों नोंथां। जोंनि ओनसोलाव ओ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव गोबां लायमोन सेंग्रा सिख्लाफोराबो जौ जौखौ जोङो बांद्राय लोंनानै ओ जौखौ जों बांद्राय लोंनानै बेबायदिनो जोङो ओ गावनि आगोमा जिउखौ जों खोमाना लानायखौ जोङो नुनो मोनदों नोंथां। बे बायदिनो जौआ जोंनि थाखाय ओ जोंनि थाखाय जोंनि थाखाय ओ मोजाङानो बेबायदिनो जौखौ जोङो संनानै बा बानायनानै जोङो गोबां गावनि नांगौ जानाय न'खरनि जा बुस्थु बेफोरखौ जोङो ओ-ओ बानायनानै ला-ला लानो हायो नोंथां। गावबागाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जौ फाननानैनो जोङो ओ दिहुनना लानाय दिहुनना लानायखौ जोङो नुनो मोनो। बेबायदिनो नोंथां जौ जौ जौ जौखौ बानायखांनायनि उनाव जौनि जात थालांनाय खान्थायाव थालांनाय जा जोंना जायखौ जों अफ्रि होननानै बुंनाय जायो नोंथां। बे अफ्रिखौ जोङो ओ जोंनि साफ्रोमबो बर' न'खरावथ' जोंना अमा फिसिखायो नङा होमबा नोंथां ओ बे अमानो जोङो होनाय जायो नोंथां। बेबायदिनो बे अफ्रिखौ जोङो अमाया अमानो जाहोनानै बे अमाफोरखौबो जोङो फाननानै गावबा गावनि न'खरखौ औ सुंथानायखौ जोङो नुनो मोनदों ।ओ बेबायदिनो नोंथां ओ जौखौ ओ आथिखालाव ओ बेबायदिनो गोबां बर' बर' सुबुं बा जोंनि बर' सुबुङाल' नङा गोबां हारिनि सुबुंफोराबो ओ जौ लों जौखौ लोंनाय जायो नोंथां। उम बेबाय दि नोंथां आथिखालावथ' जौखौ ओ बेबायदिनो गोजान गोजान जायगा बा हटेलफोरावबो जोङो आथिखालाव मोननाय जायो। बे बेबायदिनो आ ओ जोंनि ओनसोलनि ओनसोलाव बेबायदि जौ फाननायनि अनगायैबो जोङो बेबायदिनो गारि मथरजों हान्थिनानै ओ गोजान जाय गायाव लांनानै ओ बेबायदिनो जौखौ जोङो फाननानै जोङो गोबां बेसेनाव फाननानै रांखावरि खामायनाय खामायनो हायो नोंथां ।ओ बिनिखायनो उम ओ बिदिनो जोङो जौखौ जौनि जौनिफ्रायबो जोङो गोबां ओ बेबायदिनो मुलाम्फा मोननो हायो आरो जौ बानायनानै जोङो गावबा गावनि न'खरखौबो जोङो सालायलांनो हानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां । ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो औ बेफोरबायदि ओ जौ बानायना नै ओ गावबा गावनि न'खर बा गावबा गावनि गथ' गनाय गथ' ग थायनो नांगौ जानाय मुवा बे सातफोरखौ ओ बायना होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनदों नामा?
औ नोंथां नुनो मोनदों जों जोंनि गामि बेफोरबादिनो आरोना । ओ जौखौ जों सावनानै फाननानै बेजोंनो जों न'खर सालायनो हायो बा गथ'फोरनि फरायनायफोराव हेल्प खालामनो नु मोननाय नु नुनो मोननाय जादों आरोना नोंथां ।
औ नंगौ नोंथां ।
जौआ औ बेफोरबादिनो ओ जौ जौ फाननानैबो जों ओ गोबां खामानियाव हेल्प मोननो हायो आरोना । जौ फाननानै जा थाइसे थाइनै मोनो बेजोंनो जों न'खरफोरखौबो सालायलांनो हानाय जायो आरो । बेनिखायनो जौ जौ जौखौ बानायनोबा माबानो गोनां जायो आरोना ।
औ नंगौ नोंथां ओ आथिखालावथ' नोंथां ओ जौनि बेसेनाबो गोबां जानानै फैदों नङा होनबा नोंथां ओ गोदो गोदायथ' जौफोरनि दामा बेबायदिनो नैजि नैजि थामजि रांफोरावनो गोदोनि सुबुं फोरा जौ बायनानै ओ लोङोमोन ।आथिखाल थिखालावथ' जोंना जौआबो गोबां ओ बेसेन बांबाय मानो होनोब्ला जोंना जौजोंबा जौ बानायनाय बा माइरं माइरं इंखु फोरा जोंना गोबां बेसेन जाबाय बेनिखायनो जोंनि ओ जों बेबायदिनो जोङो जौखौ गोबां बेसेन लानाय जायो नङा होमबा नोंथां? ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदिनो जौ खौ बेसेबां ओ बेसेबां बेसेनाव मोननो हायो नोंथाङा खोन ओ फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि ओ गामियाव औ गंसेयाव सिक्सटि रांके मोननाय जायो आरोना फाननाय जायो । के
औ नंगौ नोंथां औ ।
गोदो गोदाय ओ नैजि थामजियाव मोननायबाबो दा ओ जोंनियाव सिक्सटि नङाबा मोनला आरोना ।
जौनि दामा बारायलांदों आरो ।
औ नंगौ बिदिनो नोंथां जोंनि ओनसोलावबो ओ बेबायदि दिनो गोबां जाबाय बेबायदिनो नैजि थामजियावसो गोदो गोदाय मोनोमोन नोंथां। उम आथिखालाव जोंना जौनि दामाबो बां-बांबोबाय मानो होनोबा औ बेबायदिनो सुबुं माहारियाबो गोबां आथिखालाव जौ लोंग्रा जाबाय नङा होमबा नोंथां आरो जोंनिया जुग गाबो जौगाबोबाय मानो होनबा आथिखालावथ' बिगियानारि जुग नालाय गासैबो सुबुंफोरानो सोलोंथाइ गोनां जाजोब्बाय बिनि खायनो जोंना गासैबो मुवा बेसादफोरानो दाम गोनां बा बेसेन गोसा बेसेन गोजा जाजोबनायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो नोंथां। औ नंगौ नोंथां। औ बेबायदिनो नोंथां ओ जो जोङो बेबायदिनो जौ फाननानै बा ओ ओ बेबायदिनो जोङो जौ सावनानै ओ बेबायदिनो जोङो गावबा गावनि न'खरखौ सारा लांनो एबा ओ जोङो बेबायदिनो नांगौ जानाय मुवा बेसादफोर खौ जोङो जौ बानायनानैबो जोङो जोंनिया जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां?
नोंथां नोंगौ जौ फाननानैबो जों ओ जोंनि आं खालखौ सुफुंना लानो हानाय जादों आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ नोंथां जोंना बिदिब्लाथ' समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां बे बिदिब्ला औ नों नोंथांजों ओ बेबायदिनो जौ जौ जौनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो मोननानै जबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां। नोंथां बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।